हेल'। खोनादोंना नोंथां?
हेल'।
हेल'।
हेल'।
औ नोंथां खोनादों ना?
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओ दा नों दा ओरैनो दङबा?
औ।
जोङो देलायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां? औ दा नोंथां देलायनाय होनबा जोंनिया ओ गोदोनि देलायनाय आरो दानि देलायनाय गोबां फारागथि दं नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो गोदो जोङो ओम ओइ मोनसे जे फिथाइ दङ बे फिथाइनि ओ रंखोनो बा गाबखोनो जोङो ओ मेहेन्दिफोर बा हमना ला ओ ओ लिबस्टिक बायदि गुस थियाव फोननानै बा एसे ओरैनो गावखौ समाय होनो थाखाय बा बिबार बारसे लानानै जोङो देलायोमोन नङा होमबा नोंथां? बा जोङो गाननाय जोमनायजोंनो गाव खौनो बिराद समायना नुयोमोन बिबार बारसे लाबानो। ओ नाथाय दानि नैबे जुगाव ओम जोङो जेनथखाखौथ' गोजानाव दोनसै नोंथां गासिबो आर्टिफिसियेल गासिबो बानायनाय देलायग्रा मुवा मोनसै आरो ना दानिया नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जोङो औ दा जोङो ओ जोंनि आसियाव आसुगुराव जोङो फोननोबो जोंहा नेेलपुलिस आल्था बेफोरखौ मोनसेै गुस्थियाव फोननो लिबिस ग मेगनाव खाजोल आरो खाजोल होनोबाथ' जों गोदो साखिनि बै साखिनि हांगारा बे जों सलाय खाथिजों जोङो फोनोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ - औ नंगौ।
औ। नाथाय दा जोङो बेफोरखौ जोङो रेडिमेद बायनाय मोनसै खाजोल आरो बिदिनो पावदारनो थाव मोखाङाव लानाय क्रिम मयचुराइजार क्लिनार प्राइमा आरो मेकआप बक्स थामाने गोबां मोनसे आरोना नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा बेबायदियाव जोङो गावखौ बारा समायनासिन ओ नुयो ना बेलाय गोदो समायनासिनमोन दा नोंथाङा बिनि बागै एसे आ फोरमायनो हागोन नामा
औ दा नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो जोङो गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि माने दानि दानि जा समाव माने माखासे जा गोदान गोदान आर्टिफिसियेल जा बानायनाय देलायनायफोर ओंखारदोंनाा देलायग्रा जा बुस्थुफोर ओंखार ओंखारदों बेखौ माने जोङो गोदोनि समाव मोननाय जायामोन आरो थह बे समावहाय जोङो गोदोथ' माने नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो खाजोल खाजोलखौ जोङो साखिनि नङाबा ओ सारायनि बेफोरबायदि माने हांगारखौ फोनोमोन आरो लोगोसे जोङो जन्थकआ औ औ जेनथुखौखौबो माने आ फोनोमोन आरो मानो गोदोनि समावथ' नेेल पलिस गैयामोन नालाय जन्थ'खाखौ आम जेन्थ'खाखौनो माने जोङो खानायावबो फोनो आसुगुरावबो फोनो आखायावबो फोनो बिदि फोनोमोन आरो आ बेजों लोगोसे जोंना गाननाय जोमनाय गोदोनि समाव माने बेफोरबायदि दानि बायदि माने एसे आ दाथ' माने मदार्न जाजोब्बायना माने फिसा फिसा टप गाननाय जिन्स गाननाय बेफोरबायदि नाथाय गोदोनि समावथ' जोङो माने फ्रकफोर गानोमोन आ लोगोसे जे जोंथ' उन्दै उन्दैयाव फ्रक गानोमोन नाथायबा आ सोर एसे सिख्ला देनायफोरखौ दख'नाफोर बायदि गान दख'ना गाननाय नुयोमोन। मोन लोगोसे खुल, खु टि माने आ सालवार इफोरबायदि गानोमोन आरो ओमफायो दाथ' आ बुंनो थाङोब्लाथ' दा माने नोंथाङा सोंदोंना आंनाव माने गोदोनिखौ गोदोनि बायदि देलायबा समायनासिन नुयोमोन ना आथिखालनि बायदि देलायबा समायनासिन नुयोमोन औ दाथ' आंनिबाथ' जोङो औ दा समायनाय बयबो गावखौ समायना नुयोना नोंथां एसेब्लाबो माने
नंगौ नोंथाङ ओरैनो नंगौ नंगौ।
थ' औ औ औ आं सानो माने दा बे गावबा गावनि साननाय आरो सोरबायायाबा गोदोनि बायदि देलायनानै मोजां मोनोन नाथायबा सोरबायाबा माने आथिखालनि जा देलायनाय बेफोरबायदि बि देलायनानै मोजां मोनो आरो औ दा बिदि जोंना औ गोदोनि समाव जोङो फोथा फोननाय नुयोमोन फोथा गोसोमखौ फोननाय नुयोमोन ना सिख्लाफोरखौ आरो उन्दै औ उन्दैफोरखौथ' जेनेबा गिदिर गिदिर फोननानै होयोमोन आरो बिमाफ्रा दा आथिखालाव जोङो फोथाखौ एसे खम फोननाय नुयो लोगोसे जेेनथ'खाफोरखौ बाहायनायखौ खम नुयो मानोना जोङो मेहेन्ददि फुसपा इफोरबायदि मोनोना आर्टिफिसियेल फोर माने आथिखालनि मदार्न टेक्नल'जिजों बानायनाय थ' बेफोरखौ माने माने गोदोना दा बुंनो थाङोब्ला गोदोना साबसिनमोन आरो मानोना गोदोना जेबो केमिकेलफोर गैयामोन आरो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै बा औ मोननानै बानायनाय आरो बेहाय जोंनि माने जेबो खहा जायामोन आरो औ दा आथिखालनि होनना बुङोब्लाथ' जोङो माने ओ जेसेबांखिनि प्रडाक्टफोर दङ' बेफोर गासै केमिकेल केमिकेल गोनां होननानै जों बुंनो हायो। आरो साबोन, सेम्पु, औ जेनेबा साबोन, सेम्पु, फेसवास, क्रिम बेफोर गासैखौबो जोङो केमिकेल गोनां होननानै बुंनो हायो आरो दा बिदिनो आथि आथिखालनि औ आथिखालनि देलेनायफोर होनना बुङोब्लाथ' जेनेबा बिदिनो प्राइमार फावनदिशन ओ आइलिनार बेफोर बेफोरनो आरो दा ओ औ
बेफोराव जोंहा गोबां खहा दङ नङा होमबा नोंथां
औ खहा दङ औ
औ,
औ दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा सानो माने जोङो ओ बेफोरखौ बाहायनांगौ ना बाहायनाङा औ
औ दा ओ आंनि साननायाथ' गोबांनियानो दा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिनो गोबां जेनेबा नङा होमबा नोंथां
औ,
दा थिक समायना नुयो आरोना नोंथां मानो होनबा गावनि मोखां गुबुन मोनसे सोलाय होनानै गुबुनखौ मोजां नुहोनाय बायदि मोनो आरो आं नोंथां। दा बेयावहाय ओ सोरबा आंखो गाज्रि सान्नानैसो दानि जुगनि मानसिफ्रा थारमाने ओमफाय दा गोदोनि जेनेबा गावखौ गावखौ समायना होनो गावखौ गावसो नुथों गाव नायनानै देलायोमोन आरो नोंथां दा नोंथां दा ओ बिदि होननानै बुङोब्ला दानियाव गोबां खहा दङ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोङो गावनि जिथु जेनेखि मोखांनि रैदुब गुरै महर नङा होमबा मिहि महर दा जोङो बेखौहाय लाखुमानानै बेखौ लाखुमानानै बे बेलेक मोनसे महर माबा बानायना लायो आरो नोंथां दा बेयावहाय जोंहा बै मानसिनि जितुनिखि एसे जेनेबा मानसिखौहाय बिनि सरित्रखौ नुबानो बिनि मोखांखौ नुबानो सिनायनाय ओइफोर बायदिया दा गैला आरो नोंथां। मानो होनबा बे गावनि महर लाखुमानो दा सायावहाय मास्क गाननाय बायदि जाबाय आरो नोंथां दा।
औ औ।
नङा होमबा नोंथां। दा आङो औ। आङो दा ओरै सानो आरो नोंथां दा जुदि जोङो गावखौ ओ सिम्पोलै थायोबा जोंहा राङारि बिथिङावबो ओ ओम एसे माबा जाहैयो आरो ना नोंथां हेफाजाब
औ औ।
गोबां दा बेबायदिनो बेफोर दानि जुगावहाय ओ बा बादायलायनाय थिग गोदोहाय बेबायदिनो इलेक्ट्रनिक सफ्टनेस जोंनि बारिनि ओ गोबां मोखांखौ नुबानो जेनेबा अननाय मोनसे सोदोबा जुदि गोसो खौ सोमजिहोनाय ओइफोरबायदि माबाया गैला दा बेबायदि मुहि होनो हानाय मोखाङा गैला आरो ना नोंथां।
औ औ।
जोङो इनि ओ फाउन्डेसन हायनानै जोङो सिंनि जों गोसोमना गुफुर बेखौबो जोङो हो थेना लायो दानो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ दा थिग माने गोसोमाबो गुफुर जानो हायो गुफु फुराबो गोसोम जानो हायो आथिखालाव माने खुनु जोंनि माबाया ओ देहानि बा जोंनि ओ नुनानै जोङो गोसोखौ गोजोननाय बे मोनसे सोदोबखौ जोङो उजिहोनो हाला आरो ना गुबुननि सायाव।
औ औ औ।
थिग बेबायदिनो जेनेबा सानो बेफोरखौ औ। ओ बेफोरखौ बाद होनोनानै दा जोङो जेनेबा राङारि बिथिङावबो जोङो ओ एसे सहाय मोनगोन बेफोरखौ जुदि बायालासिनो जुदि जोङो ओ गावनियावनो जोङो इनभेस्ट खालामोबा एसे बेफार बानिज्य खालामनानै देलायनायखौ गोदोनि बायदि जुदि जों खामना लायोबा ओ गोदोनि मोनसे जि ओ परिबेस जि जेनेबा समाजारि ओ माबा बेफोरो जेनेबा नुजाफिनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ औ औ औ नोंगौ नोंथाङा बुंनाया नोंगौ। नाथाय औ दे बुंनो हागोन।
दा बिदिब्ला होमबा ओ समाबो जोंना जाब्बाय उन बिथिङाव जों बिनि ओमफ्राय आरो सावरायनोसै नामा होनदों दा दोनथ'नानै।
औ औ औ दे जागोन नोंथांजों ओ रायज्लायनानै मोजां मोनबाय।
औ नोंथां गोजोनथों नों
औ।